हेलौ
हेलौ
औ
औ खोनादों नोंथाङा
खोन खोनादों-खोनादों नोंथाङालाय
आंनि साउन्डखौ क्लियार खोनायाखै आङो
खोनाबायना
खोनादों नोंथाङा नोंथांनि साउन्डखौबो मोजां क्लियार खोनायाखै आङो
आं खोनागासिनोथ
औ खोनादों
दे बुंदो मा बुंनो सानदोंमोन
खोनादोंना नोंथां
मा बुंनो सानदोंमोन बुंदो दे औ बुंदो
जाबाय
हेलौ बुं
अ नोंथाङा एसे साउन्डखौ होलाय
आं खोनागासिनो मोजाङैनो
खोनागासिनो
थारैनो
खोनागासिनो बिदिबा
खोनागासिनो दङ
हेलौ
जागायदो नोंथाङा मानि सायाव रायजलायनो मानो फन हरदोंमोन आंनो मा खामानि दंमोन नोंथाङा आंजों
नोंथाङा माबाफोर खामानि दंमोन नामा आंनो फोरमायदो मानो हरनाय जादोंमोन मा थांखि लानानै